नोङो ओ औ।
नोंथांङा फ्रिबा जोंङो मोनसे आयदानि सायाव रायलाय जागोन ने।
औ रायलाय जागोन नोंथां।
मानि सायाव रायलायनि
बिदिब्ला ओमबा जोंङो ओ‌ आबाद मावनायनि सायावनो रायज्लायनोसै दसे जागोन ने।
औ जागोन दे रायलाय जागोन औ सिगां सिगां नोंथांङा बुंग्रोदो आबाद मावनायनि सायाव।
औ ओ जोंङो नायोब्ला थ नुनो मोननो। ओ जोंनि ओनसोलावहाय गोबां बिदि आबादारिफोर दंङ आरो जायफोरा आबाद मावनानै। ओ जिउ खुंबोदों गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जिउ खुंबोदों आरो दासिमहालागि। आबाद मावनानै गावनि न'खर। फोरखौ सामलायदों गावनि गथ' गथायाइफोर फोरोंदों आरो गावनि जिउखौ खुंबोदों नङा ओमबा। ओं दायोथ' जोंङो दाथ' दै ज्लां बोथोर आरो बयबो दाथ आबाद मावगासिनो दंङ आंनि ओम आंनि औ आ ओनसो ओनसोलावबो बा आंनि खाथियावबो बिदिनो गोबां आबादारिफोर। दंङ आरो ओ गोबां दायोथ दैज्लां बोथोर गोबां आबादफोर मावगासिनो खाय फाया ओ माइ गायदों खायफाया गायफां गायखांबाय आरो खायफाया गायनो नागि गिरदों बिदि गोबां नुदों आरो आंङो बिनिखाय औ आंङो बिखोनो बुंनो सानोखि आबाद मावनाया जोंनि थाखाय गोनां। मानो होनोब्ला जों आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जोङो ओ गोबां आबादारिफोर दा गावनि न'खरफोरखौ सामलायलांनो हायो आरो ओ बिनि गेजेरजोंनो जों
ओ। ओ गोबां बिदि सुबिदाफोरखौ मोनो आरो आंङो बिसांखिनिखोन बुंनो सानो नोंथां। थांङा फोरमायनो हागोन बिनि बागै नोंथांङा मा सानो।
औ नोंगौ हागोन निथसय। ओ नोंगौ थारैनो नोंथांङा जि बुंदों बि नोंगौ खोथाया मानो होनबा जोंनि जोंनिथिंबो गोबां सुबुंफोरा बिदिनो ओ आबाद मावनानै जिउ खुंनाय बा ओं गावनि ओ जिउ खुंनां थाखाय आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ जोंङो दैज्लां बोथोराव उम आबाद मावनाय बुंङोब्ला जिफोर जोंङो मेनलि जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंङो माइ आबाद मावनायखौ जों गिबि बा ओ गाहाय आबाद होननानै जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोंनि बर' रबफ्रा बांसिनै माने आ ओ माइ आबादाव गोसो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो आं बे समाव माइ आबादखौ बोरै खालामनाय जायो आं बिनि सायाव एसे सुंदुयै आं जि मिन थिगौ आं बु ओ बुंनो सानदों जोंङो माइ माइ आबाद खालामनो थाखाय सिगांग्रो जोंङो ओ दुब्लिफोराव उम उम हालेवो हालेवनानै फास जों हालेवो। ओ आरो इदि हालेवनानै जों गोथियाफोरखौ फोयो। खोथिया फोनो थाखाय जोंङो माइज्लि माइज्लि दोननाय जायो बे माइज्लिखौ ओ दैयाव सोमनानै ओन फख्रिफोराव फख्रिदोंङोबा फख्रि फ्राव सोमबाय - हायो बिदिनो दैयाव जिखुनु सोमनानै बिखौ हरसेसो सोमनानै नेक्ट दिनाफोरबा फेंखा हरो बियो मानो होनबा होनबा दिनैनि उनाव फेंखा ओंखारो बे जुदि फेंखा ओं आर बिदि जाबोला फेंखा ओंखारनो सि जाबोला जोंओ माबा खालामसिगोन आरो बेखो ओ जोङो दुब्लियाव जिथु हालेवनायमोन बेयाव बबेबा दाबसे खनाथिं दब्लायसे बेफोर जेसेखिनि जोंनो नांगौ बेखौ जोंओ गारना हसिगोन आरो गारना होनानै जोङो फोसिगोन बेखौ मास मोनसेसो दोननानै बियो माइ बिदि ओंखारजोबसिगोन बे गोलाव गोलाव जाजासिगोन ओं गोथिया जों जायखौ बुङो गोथिया जोङो बे जासिगोन मास मोनसेसोनि उनाव जों बेखौ फुनो हायो आरो मास मोनसेसोनि उनाव जोंहाय एसे गुरै जायो आरो आरो जोङो बेयाव खिसुमान हासारफोरबो होयो औ हासारफोरबो होयो हासारफोरखौ जोंओ जेरै इउरिया गोजौ जानायनि थाखाय इउरिया हासारफोर बेबायदि होयो आरो आरो बेबायदिनो जोंओ जेब्ला मास मोनसे जायो अब्ला जोंओ बेखौ ओ फुनानै ज' ज'यै फुयो आरो आरो बिदिनो बांसिन ओ जोंओ फुनोमोन फुनो नुनो मोनो आरो बिदिनो फुनानै जों बेखौ थारसे थारनै बिबायदि हिसाब लायो मुगा आखायसे आखाइनि बिदि फुयो आरो बिदिनो सोरबा सोरबा फैसाफोरनिबो फुयो। थारसेयाव बिदि बिदि फैसा सा हिसाबै फुयो बिदिनो फुनानै मा खालामो बेखौ जोंओ गा यनायनि सिगां ओ आबादखो ओ माबाखौ दुब्लिखौ खनसे मो जों एवना लाबावो आरो हाखौ फोमोनो आरो फोमोनो माने हाग्राफोरा जिथु जेनेबा हालएवब्ला हाग्राफोर बिदि गोबां थायैफोरना बेफोर जेब्ला सेवजोबो जां हासार गोनां बिदि हाया गुरै जेब्ला गेब्ले जबो हाया बर' होनाय लास जिथु हालेवनाय बिखो बेबायदि होनानै जोङो गायसिगोन आरो बेबायदि गायनायाव जोङोनिथिं नायनो थाङोब्ला बांसिन
ओ हिन्जावसाफोर बा आइजोफोरखौ जों गायनाय जों नुनो मोनो आरो। हौवासाफोरा बिबादिनो। आलिफोर दानो आलि खोयो हाल एवो मोसौजों नां गोल जों आरो मालाब बिदिनो दानियाथ' बुंनो थाङोबा जोङो बांसिन ट्रेक्टर दों हालेवनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो हालफोरखौ एवो। बिदि एवनानै जोङो गायो आरो। बेदिनो गायनानै। जोङो बिखौ मास मोनसे मास मोनसे नङा मास मोनसे मोननै मोनथाम मास मोनब्रै, मोनब्रै बै मोनबासो दोननानै जोंहा जेब्ला बेयो माइ फिथाइ थायो अब्ला बिखौ जोङो फिथाइ थायनानै बे मोनो। जेब्ला मोनो अब्ला जों बेखौ हानानै जोङो नासिगोन आरो। नानानै जोङो बेखौ ओ फोराननानै एसे फोराननानै नायो नानानै जों बेखौ ओ माइ जासिगोन आरो जोंहा बेखौनो उनाव आरो जेब्ला जों जानो अब्ला जोङो फोराननानै। बेखौनो माइ मिलफोराव लानानै सौहैयो बेबायदि आरो। गोदोनि दिनावजों नायनो थाङोब्ला बेखौ उवालफोरावबो उम जोङो देनानैबो बेबायदि माइरंबो दिहुननाय जों खोनानो मोनबोदों आरो।
आरो लोगोसेनो जि जोंहा मोनसे बै दोङोमोन ना मा होनोमोन बै गुलु गुलु फिदिंग्राया माइरं सोनानै। मा बुंङो बिखौ गोदोयाव नुबोदोंमोन आरो जोङो मा आंबो ओं बावगारबाय बेबायदिनो जोङो आबाद
बिदिनो माइ जिथु माइरं जोंनि जिथु बर'नि गुदि जानाय जों बेखौ मोननो हायो आरो बिनि अनगायैबो नोंथाङा माबाफोर माबादि आबादफोर मावो बिनि सो याव बुंनो सानगोन नामा
ओ ओ नोंथांनि बुंनाया थिगानो। आंबो बेखौनो बुंनो सानो आरोखि ओ जोङो जेखौ जानानै थांनानै थायो। ओ ओंखाम माइरं बेफोरखौथ' जोङो आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो मोनो होनबा मोन नङा होमबा? ओमबा ओ बांसिनानो थ' आबादनि फोथारनि खामानिखौ दुब खामानिखौ हौवा माहारियानो मावो बेनिखाय आङो नुयो आरो आंनि साखाथियाव दि हौवा माहारिया बिदि नोंथांनि बुंनाय बायदिनो बिदि दुब्लियाव खामानिफोर मावनायफोरखौ नुनो मोनो जेरैहाय बे दैज्लां बोथोरावहाय माइ गाय औ।
औ
औ बे ओ दैज्लां बोथोरावहाय माबायरि माबोरैहै ओ आबादफोरखौ गायो बेफोरखौ नुनो मोनदों आंबो। ओ बांसिनानो हौवा माहारिया जेरैहाय ओ फार्स्टावहाय खोथियाफोरखौ रेडि खालामनाय बिनि उनावहाय फोथारखौ रेडि खालामनाय बिनि उनावहाय ओ गायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ थारै
जेरैहाय बुंदों आंनि साखाथियावबो आङो बेबायदिनो एखे बिदि ओ ओ ओ मा होनगोन बेखौ एखे बिदि औ खालामनायफोरखौ आंबो नुनो मोनो आरो। आं आरो बेखौ बुंनो सानो जे ओ जोंनि आङो नुनो मोनो जोंनि साखाथियाव बिदि गोबां आबादारिफोर दङ जायफ्रा दैज्लां बोथोराव ल नङा नाथाय गुबुन बोथोरावबो बे बेलेग बोथोरावबो गुबुन बिरि आबाद खालामनाय
औ नोंथाङा नोंथाङा बुंनो हागोन ना मा मा आबाद मावो नोंथाङा बुंनो हागोन ना एसे?
औ जोंनि साखाथियावथ आङो औ जोंनि साखाथियाव थ बिदि आबाद खालामनायखौ बुंनो थाङोब्ला गुबुन बोथोरावहाय माइनि अनगायै बिदि जुखाम खिथि आ- रो बेफोरबायदि गोरान खिथिफोर लाउ बेफोर गायनाय फोरखौ आङो नुनो मोनो आरो जोंनि साखाथियावहाय ओ खायफाया बिदि माइफोरखौ गायो बेलेग बोथोरावबो आरो बिदि माखासे गोरान खेथिफोर खालामो। जेरै हाय ओ औ औ बेफोर गासैखौबो नुनो मोनो आरो आङो जोंनि साखाथियाव गायनायफोरखौ। नोंथांनि साखाथि- यावबो बिदि बेलेग माइनि अनगायै बेलेग खेथि खालामनायफोर दङ खोमा नों -
दङ दङ निस्सय निस्सय जेरै जोङो ओं आरो जोङो दायो जोङो फाथो आबाद खालामनायखौ जों नुनो मोनो। फाथो आबाद खालामनाय। नोंथाङा मोनथियोना? फाथो आबाद जोङो थि नारजिखौ बुङो बोरै खालामो औ बेखौ जोङो फोनानै होयो गारना होयो आरो बिदिनो। गारना होनानै बेगरफोर गार हालेवनानै हा गोरान खेथि बेयो गारना होनानै बेगरफोर दंफांफोर ओं - माने जोङो बेखौ दाननानै जिथु बिलाइ जों बेखौ फोरानबानो बे नारजि जायो आरो न'। औ बि नारजि जायो आरो जि थु दंफां बिखौ जोङो गोदोनि दिनाव नुयोमोन जे बिखौ ओ दैयाव सोमना दोननानै बिनिफ्राय बिगुरखौ खयोमोन बे बिगुरखौ खनानै फागा बिदि दिरुंफोर बानायनायखौ जोङो मोननो - हायोमोन आरो । बेबायदिनो जों नुबोदों आरो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला माइ आबादनि सायाव जोङो दानि जुगाव माने
ओ जोंहा खरसा जिथु माइ गायिआवनो जोंहा गोबां बिदि खरसा नांगौ जायो। बिनि थाखाय ओ आंनि नुनायाव माइखौ डाइरेक्टयै फोनायखौबो जों नुनो मोनबोदों आरो। बेदि डाइरेक्टयै थिया फोआलाफानो बेबायदिहै फोबोदों बा फोनायखौ नुनो मोनदों आरो। ओ जोंनि साखाथियाव देग्लाय ओ गोबां मानसि - फोरानो बेबायदि माइखौ फोनायखौ जोङो नुनो मोनदों जोंहाबो फोदों जोंहाबो - देग्लाय फोनाय नायदों बोरै जायो बोरै जाया आरो गामिनि ओ सानै साथाम मानसिफोराखौ फोनायखौ आंबो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो नोंथांमोननिथिंबो बेबायदि माइखौ फोनाय नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ आंबो ओ औ बोसोरनैसो जाबाय आरो बिदि माइखौ फोरों बेखौ आङो मोनथिनाया । जोंनि साखाथियाव जोंनि गामियावथ' बिदि फोनाय जाथ'वाखैमोन नाथाय देग्लाय बोसोरनिफ्राय आंबो नुनो मोनदों। आरो खोनानो मोनदों जे ओ जोंनि ओ बिदि माइ खौ गायनायनि सोलाय फोनायखौ आंबो मिथिनो मोनदों आरो देग्लाय बोसोराव जोंनि जोंनि खा साखाथियाव नाथाय ओ जोंनि एसे खाथियाव एसे गोजान नावहाय थांनाय बोसोरफोरावबो बिदि फोनायफोरखौ नुनो मोनदोंमोन आ रो आङो गायनायनि दले बिदि फोनायाव खोनानो मोनदों जे औ खोनानो मोनदों जे गायनाय याव गायनायनिख्रुइ फोनाया एसे खरसाफोराबो खम जायो होननानै बिनिखाय देग्लाय बोसोराव गोबां मानसिफोरखौ बिदि गायनायनि सोलाय फोनायफोरखौ नुनो मोनदों आरो रां आंनि साखाथियाव
औ नंगौ नंगौथ' आरो दे अब्ला जोंहा बिदि समाबो जाबाय दोन हसिम
औ हामबायसै गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै
औ दे नोंथां आंबो गोजोननाय मोनबाय औ दे नोंथां ओं दे